औ नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांसिमबो।
औ नोंथां ओ जेनेबा जोङो। मानि बागै रायजलायनाया मोजां जागोन नोंथांनि बायदिब्ला?
ओ नोंथाङा ओ जों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि बागैनो फोरमायलांदो।
औ औ जोंनि सानफ्रोमबो औ नोंथां जेनेबा जोंनाथ' फुंनिफ्राय सिखारनानै मोना मोनाजासिम जोङो। जिथु जायो जेरै जोङो थायो बेफोरबायदियैनो रायलायनोसै। जेनेबा जोङो फुंनिफ्राय सि सिखारनानै बिदिनो निजेनि देहाखौ मादि लाखिनांगौ मा माबायदि जानांगौ माबायदि सोलिनांगौ बेखौ जोङो दा रायलायलांनोसै जेनेबा जोङो फुङावनो सि सिखारबाय सिखारनानै बिदिनो हाथाय मानजिबाय बिदिनो निजेनि जेनेबा दुगैस्र'बाय बा फ्रेस जाबाय नायबा औ दुगैस्रय बिदिनो निजेखौ साब सिखोन लाखिबाय
औ औ औ
इदिनो इसे बाहाय बांला बिदिनो खारथिंला खारथिंलि खालामबा देहानि थाखाय थाखायबो मोजां जायो माने
औ औ नोंगौ नोंगौ
जोंनाथ' बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौनो नुनो मोनो जेनेबा ओंखाम हाखांनानै ओ बिदिनो उन्दुलाबायना थानाय बा थाबायथिङा लासिनो बिदिनो माने निजिनि देहाखौ जेबो ओ थां थांलाय फैलाय खालामालासिनो माने दोम उन्दुना थानाय बायदि जायो आरो बेयाव जोंनि देहाया गोबां गाज्रि खहा जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
जोङो बिदिनो ओंखामफोर जाखांनानै बाहाय बांला थाबायोबा जोंनि देहाया जोबोर मोजां जायो मानो होनबा जोंनि जिथु जानाय जोंनि उदै सिङाव जिथु थायो मोदोमजों हाबना थानाय बेथ' हजम जानो थाखाय गोबांथाइम नङा होनबा नोंथां दा बे लखौ जों जानाया जेनेबा दोगोन जानो थाखाय बेथ' दोग थाब दोगोनो जाया नालाय बेनो जोंनि दाथ' आथिखालाव बांसिनानो नुनो मोनो जेनेबा उदै बे उदै ओंखारनायाथ' गोबां जेंना जों मानसिफोरनि सुबुं माहारिफोरनि थाखाय औ जेनेबा बिदिनो ओ निजेखौ देहाखौ सावस्रिखौ मोजां लाखिनो हायोबा गोबां गोबां बेराम आजारनिफ्रायबो निजे बासिनो हायो माने
औ औ
औ औ बे खारथिंनाय औ खारथिंनाय थाबायथिंनाय ओ मोजां दै लोंनाय बिदिनोथ' जेनेबा जोङो फुंनि फुङाव सिखारबानोथ' दै गिलास से गिलासनै लोंनायाथ' जोंनि थाखाय बुहुत गोनांथि थारमाने औ गोबां गोनांथि आरो बिदिनो बिदि बांसिन सुबुङा खालामा जेनेबा दै लोंनांगौ गौ बेखौ बुंबाबो खायसेया लोङा बेयावनो उदैयाव जेनेबा पाथर जानाय अन्थाइ जानाय उदैयाव अन्थाइ जायो आरो आरो बिदिनो मा होनो देहायाबो रानस्र'स्र' जायो माने आरो लोरबां जायो आरो गेस्ट्रिकआबो बांसिन जानो नागिरो दै लोङैनि जाहोनावनो दा दैया बिराद गोनांथि आरो जोंनि देहानि थाखाय बेखौ जेसां हायो एसेबां लोंनांगौ आरो हायोबाथ' सानसेयाव पास लिटार लिटार गाहाम लोंनांगौनो नोंथां औ नोंथां औ नोंथां दा नोंथांनाबो फोरमायना ह फोरमायना होदो औ औ नोंथां
औ औ जेरै दा नों नोंथांङा दि बुंलां खाबाय ओ जों सानफ्रोमबोनि जिउआव माबायदि खालामनांगौ बेफोरबायसानो जों फुंङावनो सिखारनानै गासैबो गावनि हाथाइखौ मानजिखायो नंङा होमबा नोंथां जेरै दा हाथायाव हाथायखौ मोजां लाखिनो थाखाय आरो हाथायाव जि मैला नांना थायो बेफोरखौ साफा लाखिनो थाखाय मानजिनाय जाखायो बेनि उनावनो जोंङो ओ उम उम गाव ओ नेम बदिब्ला जेरै गावनि देहाखौ गोख्रों लाखिनोबा जोंङो दैखौ लोंखानांगौ गिलास से नंङाबा गिलासिनैखौ औ नंगौ बेफोरबायसानो लोंखांनायनि उनाव जों बयबो ओ एसे थाबायथिंनांगौ आरो जेरै ना बुंलांखाबाय थाबायथिनांगौ माने एक्सारसाइस खालामनांगौ
एक्सारसाइस खालामनांगौ औ औ औ नंगौं।
बे बे एक्सारसाइसनि गेजेरजोंनो जोंनि गो माबाया देहाया एसे गो गोक्रों जायो आरो औ औ नंगौ बेनिखायनो एक्सारसाइस खालामखांनायनि उनाव जों दसे जि-जिरायो नंङाब्ला जिराय ओ जिरायखांनायनि उनाव मा ओ ओ दुगैस्रोनालायो मानोना बेनिफ्राय औ एक्सारसाइस खालामबादि जोंनिया ओ गोलोमदै जि जोंनि देहा निफ्राय नांङि गाज्रि मुवाया ओंखारबोयो
औ नोंथां औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
बेनि उम बेनि थाखायनो जों दुगैना लायो ओ दुगैखांनायनि उनाव जोंङो एसे साहा साहा नंङाबा गावनि ओ जा जामुं बाहाय एसे साहादों जायो आरो मो औ औ बेनि बेनि ओइ जोंङो जि नांगौ ओ जि खामानि थायो बेखौ मावना लायो
औ नोंथां औ
औ सोरबाथ ओंखाम जाखायो डाइरेक्ट नो
औ औ औ सा लोंङा ओंखाम जाखानाय जायो औ नंगौ
बेनिफ्रायनो जोंनिया ओ सानफ्रोमबोनि हुदा जेरै सोरबा फरायसाफोरा फरायसालियाव थांगोन ओ सोरबा आरो ओ जबफोर थायोब्ला जबाव थांगोन नंङा होमबा नोंथां बे ओ बयनियाबो बिदिनो थाखायो आरो ओ जेरै दा ओ आबादारिफोराथ' आबादाव खामानि मावखायो दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर बयबो ओ आबादारिफोराथ' फुंङावनो सिखार नानै जेरै ओ फुंङाव सिखारनानै ओंखामबो जालाया साहा लोंनानै थांखायो
औ औ थांङो औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो ओ आरो दा जेरै दा हाउस बर' मा होनगोन बेखौ आं बारानि मोनथिनाय नंङा जेरै दा हाउस वाइफदि बुंङो अ बिसोरथ ओंखाम ओंख्रि संनायाव बेस्थ जाखायो फुंङाव सिखारनानै औ साहा ओं खांनायनि उनावनो
औ नोंथां
बिदिनो आरो साख्रि गोनांफोरा ओ सा थांनाय थांनानै ओ बेयावनो ओ सोरबा हाथाय बाजारनिबो जायो जाय देहाखौ गाज्रिबो खालामो बांसिनानो नङा होमबा नोंथां
दानियाथ नोंथां जेनेबा जोङो बांसिननानो मुलि होनायखौसो नुनो मोनो होमबा नङा होमबा नोंथां ओ मेगं थाइगं जि बुस्थुयानो जा जानाय लोंनायानो दा दानिया सब मुलि गासैबो मुलिखौनो सो सारखायो माने दा बेफोरनो जोंनि देहाखौ गोबां खहा खालामो आरो दा जेनेबा हायोब्लाथ निजेनि जिथु नआव एसे एनला जि हा दं बेयाव नो जि मोजां फिथाय सामथाय गायनो हायो मेगं थाइगं गायनो हायो बेयावनो गायनानै जाजायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां बेनिखायनो जोंनिया ओ नआवनो गायनाय था बयाबो बरफोरा गायखायो नै नङा होमबा बरफोरा औ निजानि जानो लागाखौ बांसिनानो गायोआनो बुंजायो आरो गायनाय आव जों बारा ओरै हासारफोरखौ बाहाया जेरै दा जोङो बांसिनानो जिबारि हासार जेरै हासा ओ मा बुङो इखौ जोबोरखि बेफोरखौ गोबोर हासार बेफोरखौ बाहायनाय होयो जायनि थाखाय जोंनिया एसे माबा जायो आरो देहानि थाखाय गाज्रि नङा। नङा होनबा नोंथां आरो दा औ आरो दा जोङो हा हा नागिरथिंनानै जानाय मैगं बेफोरखौसो जायो नङा होमबा?
औ जेरै मानि मुनि थाहैबाय औ औ नंगौ दे। औ गोबां मोजां
औ नंगौ। बेनिखायनो जोंना बारारै बाहायनाय जाया आरो हाथाय बाजारनिखौ जाय बाहाय बां सोरबा सोरबा बाहायो दनै बाहायनायफोराबो नों दा बासिनो रोंनांगोन जेरै दा ओ औ जेरै दा लकेलफोर ओम जेरै जायगानि मानसिफोरा फाननायफोरखौ बेफोरखौ बासिनानै बायनो रोंनांगोन। नङा होमबा नोंथां हाथाय बाजारावबो जाय जाय बेफारि बेफारिफोराथ' नायस'ना लासिनो लाबोना
औ औ औ लाबोयो नोंथां।
फोरबाय सानो नोंथाङा ओ सानफ्रोमबो मा खालामनानै मा खालामो नोंथाङा?
आंथ' सानफ्रोमबो जिउ आंनियाथ' बिदिनो दा जेरै बुंनांदों औ औ बेनो जेनेब बा एसे फुङावनो सिखारबाय सिखारनानै बिदिनो निजे खौ साब सिखोन खालामग्रोबाय जेरै खालामनांगौ बेनि उनाव बिदिनो बेसेनला थाबायथिंबाय थाबायथिं खांनानै जेनेबा सा लोंबा सा लोंबाय नङाबा ओंखाम जाबाय। बिदिनो आरो दा बिदिनो ओंखाम जाखांनानैबो लोगो लोगो माने निजि जिरायना थानाङा एसे एनला थाबायथिंनांगौ माने देहाया औ देहाया मोजां जायो आरो नोंथांनि उदैयाव जिथु ओंखामफोर हाबना थानाय जायो बे हजम जानो मो थाबसिन खाबु मोनो माने। जेनेबा थाबायथिङोबा आरो औ। दा बिदिनो आरो दानिया ओ बां सिनानो मानसिफोरा निजेनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव बारा मुखुब थाया। दा जेनेबा गो ओ जेसेबां हायो एसेबां एक्सारसाइस बा मानि जेखौ बोरै मोजां लाखिनांगौ देहाखौ बेखौ नायनांगौ आरो।
नंगौ नंगौ बां बांसिनानो जोंनिया नुनो मोनो बे ओ जाय साख्रि मावो बिसोरनि देहाया बाहाय गाज्रिसिन जायो नङा होमबा नोंहा औ औ मा मानो होनबा जोंना आबादारिफोरा आरो हाइजिरा खामला मावना जानायफोरा बिसोर ओ जाखांनायनि उनावनो बिसोरना एक्सारसाइस बायदि जाखायो। नङा होमबा नोंथां औ जाय खामानि मावनाय ओम थिखांनाय बेफोरो एसे नङा औ दा आरो ओ जाय साख्रि मावो बिसोरो जनाल' थानाय जनानै मावनाय बिदिखायनो बिसोरनि देहाया एसे गाज्रि जासिन
गाज्रि जासिनो औ नोंथां।
नोंगौ।
दे नोंथां होनबा नोंथांजों रायलायनानै आं गोजोननाय मोनबाय। उनफोराव आसा खालामो नोंथांजों आरो रायलायबावनो मोनगोन होननानै। गोजोन्थों नोंथां औ दे गोजोन्थों।